हेलौ नोंथां औ खोनादोंना? अ ए आं नोंजों नोङो आंनोहाय खेबसे खिन्थादोंमोन ना स्किननि बारैयै जोंनि बे जोंनि मो खांखौहाय बोरै जों साफा खालामनो हायो बोरै खालामनाङा मा खालामनांगौ मा खालामनाङा नोङो आंनो खिथा जुबदोंमोन ना। बे जोंनि मोखांखौ बोरै बोरै जोङो देहाखौ जों बोरै बोरै लाखिनांगौ बे मोखांखौ मोजां खालामनो थाखाय अब्लासो हिनजाव मोनगोन होनना नोङा होमबा? अब्ला नोंथाङा मोनसे खिन्थानो बाव मोनकि ओह जोंओहाय मा खालामबाय थानांगौ आङो? बेखौ मोजाङै मेनटेन खालामनो थाखाय मोजाङै लाखिबाय थानो थाखाय खोन्था दे खिथादो होमबा।
मा खालांमबाय थानांगौ माने नोङो ओह दैलिनि हाबानि बागै सोंदों आरो ना। दैलि माबोला खालामबाय थानांगौ
औ
बा नोङो ओह मोनसे सिमपोल ओह रुटिन खाला खालामनो हायो आरोना गावनि बेनो जाबाय फार्सयाव मोखां सुनाय इनिफ्राय नोङो मोनसे क्रिम लागायनो हायो ओनिफ्राय सानस्क्रिम सानस्क्रिमखौ नों लाथारनांगौ आरो ा मानोना नोंनि स्किनखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय बियो जोबोद गोनां जोंना सान्दुंङा बारायलांगासिनो दङो आरो ओह स्किना जुदि नोंनियाव पिम्पोल जोयोना किना नोंनिया जोबोद सेनसिटिभ जायो आरो ना सान्जोंबो रियेक्ट खालामनो हायो माने सानदाव बारा माबाबा नोंना गोजा जानो हायो माननो हायो बेनिखायनो सानस्क्रिम ल नांगौ आरो बेनिखायनो नोङो मोनथाम बुस्थु बाहायनो हायो आरोना फार्स्टआव मोखां सुनाय मोनसे सिमपोल ओह फेसवास बाहायनो हायो ओमफ्राय मोनसे क्रिम आरो ना जाय नोंनि स्किनखौ ओह गुरै खालामनानै लाखिगोन ओ ह हाइद्रेट खालामनानै लाखिगोन बेनि उनाव 'औ बेयो सानस्क्रिमखौ पल खालामनो हायो इनिफ्राय दैलि नोङो हेल खौ मोजां खालामनो थाखाय मा खालामनो हायो फुङाव बा बेलासियाव एक्सारसाइस बा य'गा खालामनो हायो बेयो नोंनि देहानि थाखायबो मोजां मानोना देहायाबो मोजां थागोन नोंना स्किनाबो मोजां थागोन एनिफ्राय जानाय लो फुनायखौ मोजां खालामनांगौ आरो ना ओम ओ फ्रुट्स माबा माबिफोरखौ फ्रुटस ओह मैगं थाइगं गोथां मैगं थाइगंफोरखौ बांद्राय जानो नांगौ एनिफ्राय नोंनि उन्दुनायनि टाइमखौ मोजां खालामनांगौ नोङो टाइमावनो उन्दुनांगौ बा थाब उन्दुनांग औ ओह अरायबो माने ऐट ओह घन्टा उन्दुनाया नोंनि थाखाय मो मोजां आरो ना जुदि नोङो स्किनखौ मोजां खालामनो लुबैदोंबा
औ ओमफ्राय स्ट्रेसखौ खम खालामनांगोन ना
औ औ स्ट्रेसखौ खम खालामनांगोन दा बेनि नो मय स्ट्रेसखौ खम खालामनो थाखाय नोङो यगा बा मेडीटेसन खालामनाय नोङा होमबा बे नोंनि देहाखौबो मोजाङै लाखिगोन ओनिफ्राय नोङो मोजांबो फिल खाइ खालामगोन नोंनि स्किनाबो मोजां जागोन आरो ना गासैनिफ्रायबो बेनिफिट दङ जि नोङो यगा आरो मेडिटेसन खालामोब्ला एक्सारसाइस खालामनो हायो दा नों जेनेबा जिमावबो थांनो हायो बा खारनो थांनो हायो आरो ना नोंनि देहानि थाखायबो मोजां औ औ औ मोननो हागोन
हे माने मा बुंनाय जाखो
ए दे दे जेबो नोङा दे जेबो नङा दे दे बुंलांदो दे मा बुंबाय थादों नोंथाङा
नोंथाङा कुइसन सोंदोंमोन आरो माबा कुइसन होनदोंबावो नामा स्किननि बागै बा हेल्थनि बागै
दै लोंनांगौना जोङो मोजाङैनो
औ औ दै लोंबाय थानायानाया जोबोद गोनां मानोना जोंनि इटि पारसेन्ट देहायानो माने दैजों दाजानाय ना बेनि थाखायनो दैखौ लोंबाय थानाया जोंनि थाखाय थाखाय जोबोद गोनां हाइदे खालामनानै लाखिनो थाखाय नोंनि माइन्डखौ फ्रेस खालामनानै लाखिनो थाखाय दै लोंबाय थायोब्ला नोङो ओ जेनेबा खामलि सान्थियै थायो आरोना होबानेया नोङो स्ट्रेसखौबो खमायनो हायो द
खोनादोंना
औ खोनादों खोनादों
औ
ओमफ्राय उन्दुनाया मानो गोनांथि?
आं दहाय ओ दहाय नङा बै खेबसेनि जोंनि आं बुंदोंमोन ओ उन्दुनाय टाइमाव ओ नोंना बडिया रेस खालामो आरोना नोंनि अर्गेनाथ सोलिबाय बाड बडिया रेस खालामो नोंनि माइन्दआ माने फ्रेस जानो सम मोनो आरोना नोंनि देहा बा जा जेनेबा नोंनि लिभारा हराव गावखौ साफा खालामगोन नोंनि उदैयाबो हराव गावखौ साफा खालामगोन आरो ना बेनि थाखायनोथ नोङो फुङाव ओ गुबुन नेक्स्ट दे सिखारनानै नोङो जेनेबा टयलेट थांनो गोनां जायो । यो मानोना नों ना हराव बडिया साफा खालामदों बे साफा खालामनायखौ नोङो फुङाव दिहुन आरोना बे गाज्रिखौ दिनलाङो हासुनायजों खिनायजों बेबायदिनो उन्दुनाय खमायाव बेफोरो साफा खालामो बेनिफ्राय बे उन्दुनाय खमायावनो नोंनि
स्किनाबो गावखौ माने मोजां खालामो आरो ना गोदान गोदान सेल नोंना ओ स्किनाव गोदान आरो सेलजों गाज्रि सेल दोङो बे सेलफोरखौ बिसोरो माने होखारो आरो ना बिदिनो बेनिखायनो जों उन्दुनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो।
औ। नोंथाङा जे बुंदोंमोन ना जोङो उन्दुनांगौ उन्दुनाया जोङो सात आथ घन्टा जानांगौ । औ होनना नङा होनबा उम ओ बे ओनदुनाया आङो थाम थामाव थाम बाजियाव उन्दुयो ओमफ्राय आङो ओ से ओ जिसे बाजियाव सिखारो बेखौथ आं सात घन्टा उन्दुनाय जाबायना स्नि घन्टा उन्दुनाय जाबाय । अब्ला बे मोजां नंगौना नङा? थाम बाजि ए एम आव उन्दुयो ओमफ्राय जिसे बाजि एमवहाय सिखारबाय अब्ला सात घन्टा जाबाय अब्ला बे बे मोजां ना ना बले जा आं थाब उन्दुनांगोन ना खालि थाइमाल नांगौ थाइमाल नोंना साद आद घन्टा जानांगौ? स्नि दाइन घन थाम बाजिल जानांगौ?
नङा नङा बिदि जाया मानोना देहानि जानायनिबो मोनसे थाइम थायो आरोना जोंनो हरखौ मानो होदों जोंनो हरखौ उन्दुनो थाखायसो होदों नोंङा होमबा? सानाव खामानि मावनो थाखाय जोंनो सानखौ होदों।
मा मिथिखौ हरा खामानि मावनो थाखायबो जानांगौ।
बेयो नोंनि रुतिनखौ लानानै दिपेन खालामो आरोना बाट आयुरवेदिक नि हिसाबै नोंनि बडिनि खामानि मावनायनि टाइम थायो आरो ना बे बे टाइम मथे जुदि नोङो ओ खामानिफोरखौ मावनो हायोब्ला नोंनि बडिखौ हेल्डि लाखिनायाव मोजांसिन जायो आरो जुदि नोङो नोंनि खामानिजों बे टाइमा मिलाया अब्ला नोङो नोंनि हिसाबै गोदान खामानि मावना गोदान‌ टाइ म माने दिहुन्नो हायो आरोना जेनेबा नों बे टाइमाव उनदुगोन‌ बे टाइमाव सि खारगोन बे टाइमाव खामानि मावगोन होननानै बे नोंनि सायाव दिपेन खालामगोन आरो जुदि नों नि देहाया जुदि ओ मोजाङै लाखिनो हायोब्ला नोङो नोंनि हिसाबै खालाम नो हागोन बात गोबां मानसिफोरनियानो देहाया गुबुन गुबन जायो आरोना सोरबा सोरबा हराव बेफोरबायदि लेट जानानै थायोब्ला बिसोरनि देहाया खहा जालां ओ बा बिसोरो जुदि हेलडि लाइफ सिटाइल फल' खालामोब्ला बिसोरना मोजां जायो आरोना दा जेनेबा जों औ जोंनाव जेनेबा ओ बांसिनानो आं नुनो मोनदों आरो ना ओ ओ हिनजाव मानसिफोरनियाव पिसिअ दि पि सि अ एस जायो आरो ना बेफोर बेरामखौ माने डक्टर फोर बुङो आरो ना नोङो मेडिसिन लाबाय थानो गोनां जागोन बिदि बिदि होननानै खिन्थु आयुरवेदिक आरो यगा मेडिटेसन नि माबाजों हेल्दि लाइफ स्टाइल माबा बा खालामनानैनो गोबां मानसिफोरा बे पिसिअ दि आरो पिसिअ एस खौ फाहामनो हादों। आरोना बेनि थाखाय जास्ट नोङो मोनसे ओ हेलडि लाइफ सिताइल खालामनांगोन नोङो टाइमाव उन्दुनांगोन टाइमाव जानो नांगोन बे माबानानै फाहामनो हादों दा औ बेनिफ्रायनो प्रुभ मोनदों आरो ना । औ।
माबे माबे मा होनदों?
खोनाया मा?
आरे आं ओ ओ बेखौनो सोंबावनोमोन आरोना जेरै उन्दुनायाथ' आङो स्नि बाजि उन्दु उन्दुबाय ओमफ्राय स्निया दाइन बाजि उन्दुबाय उन्दुनानै आं जुदि आङो मोजाङै सिखारबाय आङो उन्दुनायाबो आना बै समाव जेब्ला उन्दुदों अब्ला आं गोदो गोदो उन्दुलांबाय अब्ला जों बेखौ मोजाङै उन्दुनाय बुङोलै। खौथ' गाज्रि उन्दुनाय बुङा बेखौथ' आं खोनानोबो मोनदों दि बिदि उन्दुनाय फोरा मोजांसो देहानि थाखाय ओमफ्राय नों मोजाङै सिखारदोंबा जुदि नों गावखौनो मा कर्स खालामबाय नों गावखौनो मा माने उन्दुनो होबाय उन्दुआबाबो उन्दुनो ओंखाराबो अब्ला बेथ' गाज्रिसो होनना बुङोलै। ओमफ्राय नों सिखारनाय नोङो सिखारनायखौ नों खस्थ' मस्थ' सिखारबाय नों बे टाइमावहाय जेब्ला सि खारनो गोसो जायामोन बेखौ गाज्रिसो बुङोलै नङा होनबाथ'।
स्लिप रिदोम होननायबो थायो आरोना। नोंनि बडिया नोंनि देहा खौ लानानै बे स्लिप साइकेलखौ बानायो दा गोबां मानसियानो नोङो नेनो हागोन सोरबा सोरबा ओ हराव ओ थाम बाजि बा ब्रै बाजियाव सिखार खाङो आरो ना। उनदुनानै बे सिखारखांनाया मानो जायो जुदि नोंनि देहायाव स्ट्रेसा बारा जायो। योब्ला करतिसल मुंनि मोनसे ओ माबा रिलिज खालामो बे करटिस सलनि बिबाङा बांद्राय जायोब्ला नोङो हराव बिदिनो सारि मोनखाङो। दा बेनिखायनो बे उन्दुनाय माबायाबो नोंनिओ देहानि सायाव दि पेन खालामो गोबां मानसिफोरानो उन्दुनो हाया आरो ना। बिसोरो उन्दुनो नागेरबाबो उन्दुनो हाया सोरबा सोरबा गोलैनाय लोगोनो उन्दुलाङो बे नोंनि देहानि नि सायाव दिडपेन्दड खालामो आरो
अ माने बिदिनो आर ना गावखौहाय माने नोङो उन्दुनो ओखारबा उन्दुहोनाङा आरो ना? नों उन्दुबाय टाइमाव उन्दुनांगौ ओमफ्राय सिखारनायाव सिखारनो मोजाङै सिखारारनांगौ नाथाय बेनो आरोना नों गोमावजों मोना हरै थाबाय थानानै उन्दुबाय नों फुंनि सानखौ मोननाय नङा आरो ना? जेराव मोजाङै भिटामिन थायो बेखौ मोननाय नङा बेनो आरोना। दाथथ' उन्दुनाया जेबो खहा गैया आरा बिदि उन्दुनाय बिदि खवानाया एसे' नो भिामिन मोनदेरनाय नङ आरोना साननि नांगौ। नोंनि उन्दुनाय थायेम नोंनि माबाफ्रा क्लासनि टाइमफ्रा मिलायनाय नङा आरो ना?
औ नोंनि ओ जानाय लोंनायनि टाइमाबो ओबाद या बेले बेजे जाहैनो हागौ होमबानिया जानाय लोंनाय टायेमनि ओ बेले बेजे जायो बा नोंनि दडाइजेसननिबो प्रब्लेम जानो हायोना गोबां मानसिफोरानो नों नुनो मोनदों दि हराव बांद्राय गोलाव थायोब्ला बिसोरो गेस्ट्रिक जायो। बिदिनो आरोना मानोना नोंनि ओ माबाया मोजां डाइजेस्ट खालामना हाया आरो औ।
खनबेसे टाइम मोखां सुनांगौ?
बांसिन खननैखौ माबायो आरोना खननैनि बांद्राय सुबा नोंनिया बांद्राय गोरान जालांनो हायो मोखाङा।
ए
खनैयानो
ए जोंनि मोदोमाव सबसे गिदिरसिन अर्गेना मा?
जोंनि मोदोमाव गिदिरसिन अरगेन नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना?
अ बे स्किनानो मोखां। जोंनि स्किन इमान गिदिर नुवाखै नोङो आथिंनि फ्राय जोंनि खर'निफ्राय आखायाव दंजोबो ना बे सि किना जोंना नङा होनबा बिगुरा अ। साना जोंनो मा मा भिटामिन होयो?
भिटामिन दि।
ए नों भगटामिन डिखौ मोजां मोनो। नोङो भिटामिन डि खौ मोजां मोनो होना बले भिटामिन इ खौ मोजां मोनो?
भिटामिन डि आरो इया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गोनां दा भिटामिन दि गैयाब्ला नोंनि देहायाव नोङो माने मानसिया दिप्रेसनाव थां नो हायो आरो ना। भिटामिन दि गैयाबा नोंनि मानोना भिटामिन दि गैयाबा नोंनि देहाया मटिभेसन गैया जायो नों नुनो मोनो ओ नोङो ओ माने ओ मालाबा माबानो मोनदों जानो हगौ जुदि फुाङाव उथि नानै सानदुं लानानै मोजाङै माबा बा नोङो माने गावखौनो मटिभेट मोनना लायो आरो ना खामानि मावनो थाखाय। बा नोङो ग ग गाय गावनि